हेलौ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ औ नोंथां खोनादों
अ नोंथाङा दा मा खालामदों
आङो दा जिरायनानै दंथ'यो नोंथां ओरैनो न'आवनो सा लोंखांनानै बे न'आवनो जिरायना दंथ'यो आरो नोंथाङा दा नोंथाङा
बुंनो हागोन नोंथां
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङो
नै आंबो मोनाबिलिनि दसे सम बेरायदों
नंगौ नोंथां मोनाबिलि समनि नोंथांसिम गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय।
औ थारैनो नोंथां
दा जोङो मानि सायाव सावरायगोन?
ओ नोंथांनिसिम आं ओ जों दा सावरायनो सानदोंमोन बर' हारिनि हारिमु नि आयदायाव
नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि दङबा आं नोंथांनिसिम नोंथांखौ आङो फंनैसो सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा हागोन ना? औ नोंथाङा ओ बर' हारिनि हारिमुनि सोमोन्दै आंनो फंनैसो ओ फोरमायनो हागोन ना?
नंगौ जोंनि बर'नि हारिमु होनना नै बुङोबाथाय जिथुनिखि आं मिथिनाय आं नुबो नाय बेखो आं फोरमायनो होननानै आखायाव लाबाय
औ
गोदोनिफायनो जों उन्दैनि समनिफायनो नुबोबाय थानाय जोंनि बर'नि जिथुनाखि हारिमु जिफि नाय देलनाय जानाय लोंनाय बबो जोंनि मोनस हारिमुआ जोंनि गोदोनिफ्रायनो जों नुबोबाय थानाय जिनिखि जोंनि बर'नि हारि मु होननानै बुङोबा जों दिनै जोंनि बर'नि मागो फोरबो काति फोरबो बैसाग मागो खाति फोरबो बेफोरबायदि जोंनि बर'नि धोरोम हिसाबै गासै मोनबैसे मोनब्रै हारिमु होननानै बुङोब्लाथाय जोंनि बर'नि हारिमु होननायनिफ्राय दिनै जानायनिफ्राय लानानै गाननायनिफ्राय लानानै दिनै मावनायनिफ्राय लानानै धोरोमनिफ्राय लानानै गासैबो बेफोरो आंनिनो बुजिनायाव मोनसे हारिमु आरो
औ जोंनि बर' हारिमुआव ओमबा गोबां नोंथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ आरो नोंथाङा माबाफोर सोंनो लागा दंबावो
ओ नों नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बर' हारिनि ओ जेरै खाम जथा बेफोरखौ बाहायनाय जायोना
नोंगौ नोंथा आं नों बुंनाय बायदिनो जोंनि जिथु नोखि आरो सिफुं बेफोरनो जिथुनिखि उन्दैनिफ्रायनो जों नुबाय थानाय हिसाबै दिनैसिमबो जोंनि बे आं जिथुनिखि थानाय जायगाया बेवहाय खाम सिफुं जथा सेरजा हारमुनि बेफोरबायदिखौ जोङो ला लानानै लागासिनो दङ आरो इयुनावबो लालांबाय थागोन आरो
औ औ थारैनो
नोंथांमोननिथिं जिथुनाखि बेफोरबायदि हारिमुवा जेनेबा खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरखौ दाबो नोंथांमोनहा ला लायोना
औ औ थारैनो नोंथां जोङो ओ खाम सिफुंखौ जोंनि जोंनि धोरोम बा ओ फोरबोफोराव जोङो बेफोरखौ बाहायनाय जायो बा जोंनि आंगो धोरोम होनोबा जोंनि बर' हारिनि ओ बैसागु रंजालि बैसागुआवबो जोङो बेखौ बाहायनाय जायो। ओ बिनि अनगायैबो जोङो जेब्ला मेथाइ रोजाबो अब्लाबो जोङो खाम सिफुं सेरजा बेफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो जेब्ला जोङो रंजालि बैसागोआवहाय मोसानाय समावबो जों बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो
औ
ओ नोंथांमोननिथिं बर' हारि होनोब्ला बारि ओ बर' हारिनि मोननैसो ओ ओंख्रि जानानै गोथाव मोनग्रा दङ ना?
नोंगौ नोंथां
जेरै ओ सबायजों दाउ बा सबायाइ साम' अनलाजों दाउ बेफोरखौ नोंथांमोननिथिं ओ बेफोरखौ बाहायनाय जायोना जाया जानाय जायोना जाया?
नंगौ नोंथां जोंनि अनला ओंख्रि होननानै बुङो। बा दिनै जोंनि जिथुनाखि जों हाबा जायो नङा होमबा बे हाबायाव जिथुनाखि हाथासुनि जायो नङा होमबा? बेयावबो जोङो बे अनला ओंख्रिखौ जोङो बाहायनाय जायो। थिग बेफोरबायदिनो जों माखासे न' फोरावबो जोङो बिदिनो बे अनलाखौ जिथु जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय बेखौ जोङो जाबाय थानाय जायो। जेरै अनला होननानै बुङोबा सबाइ दाउ होननानै बुङोबा जोङो अनलाखौ जोङो दा दैज्लां बोथोर हिसाबै दैज्लां बोथोराव जोङो औवा मेवाइजों जों अनलाजों जानो हायो। बेफोरबायदिनो जों मेसें बोथोराव जोङो बेफोरबायदिनो दाउफोरजों एबा माखासे जोङ हाग्रानि मैगं थाइगंजों जों अनलाखौ जानो हायो। सबाइफोरखौ जोङो बेफोरबायदिनो जोङो सबजों दाउजों जों बेफोरबायदिनो जोङो मेसें बोथोराव जोङो जानाय जायो। जादों जानो जानाय जायो। थिग बेफोरबायदिनो जोङो गोदोनिफ्रायनो आबौ आबौआ जाबोदों जेब्ला जोंबो दिनैसिम बे अनला दाउ सबाय दाउ बेफोरखौ जागासिनो दं आरो नोंथां
औ ओ जोंनि बर' हारि होनबा जोङो ओ जोंनि बर' हारियाव फिसिग्रा दाउ अमा हांसो जेरै बेफोरबायदिखौ नोंथांमोननिथिंबो फिसिनाय ओनसोलावहाय फिसिनाय जायोना?
नंगौ नोंथां जोंनिथिं बर' हारि हिसाबै गोदोनिफ्रायनो जोङो अमाखौ फिबिदों थिग बेबायदिनो अमा दाउ बोरमा मोसौ बेफोरो जोंनि बर'फोरनियाव थाखायो थिग बे फोर बायदिनो दिनै जोंनि बर' समाजनि गेजे जेराव अमाया थाखायो दाउफोरा थाखायो दिनै मोसौआ थाखायो बोरमाया थाखायो बिनि अनगायैबो जोंनि जोंनि जोंनि जिथुनाखि मावजि सैमा बेफोरखौ बिथांमोना माथो रोङाबाबो बिथांमोनखौ जोङो दिनै जोंनि जिथुनाखि राव बिथां रावफोरखौ बिथांमोना हमनो हायो बुजिनो हायो बेनि थाखायबो जों बिथांमोनखौ जोङो फिनाय जायो आरो नोंथां
औ थारैनो
नोंथांमोननिथिं माबादि
औ जोंनिथिंबो बेफोर बायदिनो बर' आइजो होनोबा जोङो बर' आइजोफोराथ' मावनाय दांनायाव जोबोद आखा फाखा खा ओ जोङो बर' आइजोफोरा बेफोरखौनो ओ जोंहा दाउ हांसो आरो अमा मोसौ बेफोरखौनो फिसिनानै जों न'खर सालायनानै सोलाय ओ सलायबोगासिनोबो बुंनो हायो जों आइजो माहारिया दिनै बर' हारि होनोबा जोंनि बर' हारियाव जोङो जेरै बर'नि दखना गानो बेफोर खौबो जोङो जों आइजो माहारिया बेफोरखौबो दानानै न'खर सोलायबोदों बुंनो हायो आरो जों
जों जिथुनोखि गोदोनिफ्रायनो जोङो जि दानाय नुबोबाय थादों बैफोर जि दानाय जिथुनोखि हारिमुफोरा नोंथांमोननिथिं दङना गैला माबायदि
औ ओम गोदोनिफ्रायनो बे ओ जि दानायखौ ओ खोनाबोनो मोनदों बा आबै आबौनिफ्राय मिथिबोनो मोनदोंमोन जोङो हिनजाव माहारिया जि दानानैबो न'खर सालायनो हायो बा ओ थाखा फैसानि ओ हेफाजाब मोनो ओ मोनहोनो हायो होननानै बिनिखायनो जोंबो जों आइजो माहारियाबो बेफोरखौ दा दासिमबो सोलिबोबाय थानाय हिसाबै जोङो बेफोर हारिमुखौ दाबो गारनो हायाखै जों गावनो गामसा बा गावनि दख'नानि दख'ना बेफोरखौ जोङो दानानै दासिमबो बेफार फालांगि मावनानै दङ आरो
नंगौ नोंथां थिग बेफोरबायदिनो नोंथां नोंथां होननाय बायदिनो जोंनिथिंबो बे एखे बे सेमानो जोंनिथिंबो दिनैसिम सोलिगासिनो दङ जोंनिथिं दिनैसिम जोंनिथिंबो बेफोर बायदिनो गोदोनिफ्रायनो दाबाय थानाय जिथुखि जि दख'ना आर'नाइ बेफोरखौ दानानैनो दिनै जोंनि आइ-आफा एबा आबै आबौमोन आजैमोन बिथांमोना बेबायदिनो फाननानै माखासे जिउ राहा खुंनायखौ जोंबो एबा जोंनिथिंबो आंबो नुुबाय थानाय जादों आरो ओरैनो नोंथांमोननिथिं बैफोर गामसा एबा आर'नाइ बेफोरनि जिथुनिखि बेसेनफोरा माबायदि ओरैनो एगेल बेगेल मोनगोन ना मोना?
औ नोंथां थारैनो ओ जोंनि बे फोरावहाय जोङो बर' हारिनि होनबाथाय गामसा आर'नायाथ' जोंना गोबां गोनांथार नङा होनब्ला? जोंनो ओ जोंनि फोरबो बा बैसागुफोरावबो नांगौ जायो गोनांथार
ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो आर'नाइ गामसाया एभेलेबेलानो बुंजायो मानो होनोब्ला जों जों आइजो माहारियाबो दायो आरो बिनि उनावहाय दानाथ' खोब मिसिं बा बेफोर बायदिनो मेसिंवाबो दानाय मोनसै दानिया बेनिखायनो जोंनि नैबे ओनसोलाव खोब एभेलेबेल मोननो थाङो आरो
नंगौ नोंथां जिथुनिखि जोङो हारिमुनि सायाव सावरायगासिनो दं हिसाबै नोंथांमोनथिं बैसागु बोथोराव एबा माबायदि रंजानाय जायो?
औ जोंनि
माबायदि गाननाय-जोमनाय लानानै बा माबायदि मोसानाय जायो खाम सिफुं लानानै माबायदि रंजानाय जायो नों थाङायो फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां थारैनो जोंनि ओनसोलावहाय जे जिहेथु बर' हारिनि दख'ना दंखायो जोंहा गोमो दख'ना बा फास्रा गोजा ब्लाउस गोजा बेफोरबायदिनो आरो हौवासाफोरा गामसा आर'नाइ ओ आरो आर'नाइ गस्ला बेफोरखौ जोङो गाननानै रंजानाय जायो ओ आबै आबौ आइ आफा बिदा फंबाय गासैबो ज' जानानै जोङो न'खर न'खर बेफोर बायदिनो बैसागु फोरबोखौ जों फालियो। बियो खाम, जथा, सेरजा, सिफुं लानानै आरो
नोंगौ नोंथां जोंना समा जानानै फैबायमोन।
औ औ नोंथां थारैनो बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नोंथां।
अके।
औ।